खोनादोंना नोंथां। औ औ औ खोनादों। दा ओं खोनादों नोंथां।
औ।
औ‌। दा नोंथाङा फ्रि दङ ना?
औ फ्रियैनो दं दे।
औ दे नोंथां होमबा आङो नोंथांजों फन हरनानै ओ मोनसे टपिकनि सायाव रायलायनो सानदोंमोन आरो नोंथां।
औ देलाय बुंलाय मा
औ। औ नोंथाङा आङो दा नोंजों ओ खोमसि फोथायनायखौनो सावरायनोसै नामा नोंथां।
औ औ।
औ नोंथां जेनेबा जोंनि खोमसि फोथायनायाथ' औ। औ औ नंगौ नोंथां। औ नोंथां खोमसि फोथायनाय होनोब्लाथ' जोंहा जाय नङै बुस्थु बा जाथावै बुस्थु बेफोरखौनो फोथायलाबायनाय बेखौनो बुङो नङा होमबा।
औ औ नंगौ नोंथां।
औ दा बे जाय बे जानला मोनला फोथायलाबायनाय बेफोरो मोनसे जोंनि समाजावहाय जोबोद गाज्रि गोहोम खोख्लैयो आरोना नोंथां।
औ।
औ नोंगौ नोंथां। बे माने जोंनि समाजावहाय जेनेबा नङै नङै बुस्थुफोरखौनो नोंगौ होननानै मानसिफोरनि गेजेराव मोनसे गिनाय थायो जाय माने जाय नों-नोंगौनि माने जेबो साइन्टिफिक माने मा होनगोन बेखौ प्रुफ गैया माने मोनसे
औ प्रुफ गैया
बेफोरखौनो औ बेफोरखौनो जोङो माने फोथायलाबायनानै जेनेबब्ला बेखौ मावनो मोना बेखौ मावबाथाय ओरैबायदि जायोनो दा बिदिनो माने गोबां दङ आरो ना नोंथां।
औ दङ दङ।
औ औ दा नोंथाङा बेखौ एसे बुंदेरबावनो सानदों नामा माबाफोर
औ औ खोमसि फोथाय होनाय होनोब्लाथ' नोंथाङा बुंखाबाय होमबा जों माने मा होनो। जायबा नंथारारि बाथ्रा बा मायाबा मोन
औ
निजों खोमसि फोथाय होननाय बुङो आरो जेनेबा सोरबा सासे
नंगौ नंगौ।
बा बागै गाज्रि मुं सुनाय बा गाज्रि
औ।
गुबुन सासेनि सिगाङाव बुंबाय माने बैबो सासे गुबुना माने नंथारगौ होननानै सानो जेबो फोरमानानो गैया। अब्लाबो माने उमुगा बेफोरबायदि होननाय जेनेबा जोंनि बर' समाजाव बुंनो हायो आरो, गुबुन समाजनिखौ मिथिया खिन्थु जोंनि बर' समाजा माने दायना फोथायनाय होननाय दायना दायना बुथारनाय बे मोजां माने जाफ्लेबाय थानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां। दानि समाव एसे खम जाबाय माने गोदोनि समावहाय माने बैफोरबायदि
औ
नाय बा खोमसि फोथायनाय माने गोबां जों नुनो मोनदों, जेरैहाय माने सोरबा सासेया माने लोमजायोबा माने न'खराव सोरबा सासे लोमजायोबा माने माने डक्टरनाव लाङा लाबानो माने बिसोरो माने मानसिया बानाय दों बा दायना रायदों बेफोरबायदि होननानै बा जों बेफोरखौ जों मोनथिनो मोनो आरो
नंगौ नंगौ।
आरो जों गोबां बिदिनो नुनो मोनदों जिहेथु जों खोमसि फोथायनाय डाक्टर मा होनो? बेमार आजारफोर जायोब्ला माने मानसिफ्रा माने अजा अजाखौल' अजानावल' नायनाय बे बिखैहाय जों नुनो मोनदों आरो माने मा होनो जाय बेमारा माने दख डक्टरनायाव डक्टरनिजों हामगोन, बे बेमारखौ माने डक्टरनाव नायनो लाङा लाबो माने बै मानसिखौ माने अजानाव लांनानै माने अजाफोरबा जाहोनानैहाय बेफोरबायदिनो माने मानसिनि जिउखौ फो-फोथायैनाय बा खोमाना लानाय जों बेफोरखौ नुनो मोनदों आरो। जायनि जाउनाव माने बै मानसि सासे सुबुङा थैयोब्ला माने बै बे जाय अजा बेफोरखौ माने बे बेफोरनो गुबुन सासेया बुंसिगोन माने बेनो रायदों बेनो नोंनि न'खरनि सुबुंखौ बुथारबाय बेफोरबायदि होननानै माने फोथायनायखौ जों नुनो मोनो आरो ओ बेफोरखौनो जों खोमसि फोथायनाय होनो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ नोंथां औ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो गासिबो सैथो जोंनि बर' समाजाव दासिमबो माने गोबां ओ खोमसि फोथायनायफोर दंबावो आरो। जोङो गुबुन समाजनिखौथ' जों मिथिनो मोनला जेनेबा बिसोरनियावबो दङना मायो। नाथाय जों बर'निखौ जों नुयो नुयो नालाय जेनेबा सानफ्रोमबो नै जे माबा मोनसे जाब्लानो नोंथां बुंनाय बायदि अजाफोरनाव लांनानै बिबदिनो जाय माने अजाया फाहामनो हानाय माने जेबो माबायानो गैया माने गोहोआनो गैया जाय माने जेबो बेफोरनि सोमोन्दै मिथियानो बिसोरो माने जानो हागौ थाखा फैसानि ओ लुबैनायाव बा मानिबा जाहोनावहाय बिसोरो माने बिसोर गावखौनो हायो होनना थगायफ्लानानै मानसिफोरखौ बुंलाबायसिगोन बेयावनो मानसिफ्राबो बेखौनो फोथायनानै माने थांसिगोन आरो बेयावनो आरो बिनि जायनि जाहोनाव माने बबेबा बेराम जानाय फोरा माने हामालासिनो गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन माने जालांनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो आरो बेबायदिनो माने गोबां सुबुंफोरा जिउबो गोमालांदों नोंथां आरो नोंथां बुंनाय बायदिनो दायना रायनाय होननाय औ बे नोंथाङाबो बे बुंनायाबो माने बर' मोनसे जोबोद गिदिरसिन खोमसि फोथायनाय आं होननानै सानो आरो बे दायना फोथायनायखौ। दानि दानि जुगाव एसे एसे खम जादों नोंथां अब्लाबो माने मोनसे समावहाय ओरैबायदि माने जादोंमोन जे दायना रायनाय होननाया बे माने ओ नङै मानसिफोरखौनो सोरखौबा सन्देह खालामनानै गामिफोरनिफ्राय होखारहरलायनाय बिबदिनो गामियाव गामिनिफ्राय बयकट खालामलायनाय न'खरफोरावहाय जेनेबा रावबो हाबहैलायो बिब्दि माने जोंनि बर' समाव गोबां बिदिन्थिफोर दं आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां दङ।
उन्दैनिफ्रायनो खुगा औ उन्दैनिफ्रायनो खुगा खुगा गोबां मानसिफोर माने खोनाबोबाय माने ओरैबायदि गामियाव ओरैबायदि ओंखारदोंनो ओरैबायदि दायना रायदोंनो माने ओ गोबां दं आरो बिदिन्थिफोर जेनेबा नोंथां बुंनो थाङोब्ला
औ औ
आरो नोंथां मोनसे जोंहा खोमसि फोथायनाय दं औ नंगौ नोंथां। आरो जोंहा नै मोनसे दंबावो खोमसि फोथायनाय माने जिबौ अरोब्ला जे ओ अजा नागिरनाय बेबो मोनसे माने जोबोद ओ गिदिर मोनसे खोमसि फोथायनाय आरो नोंथां। जेनेब्ला जोङो ओ जिबौ जिबौ अरोब्ला बेखौ माने डक्टरनाव लांनानै मोजाङै देहा फाहामहैनायनि ओ नागारनानै माने सोरबा अजाफोरखौसो नागिरनानै बेवहाय अजायानोलायनो माबा माबिजों जारिनानै जिबौनि बिस खौ बरननो हायिलायनो बेफोरबायदि माने बियो जोबोद मोनसे गिदिर खोमसि फोथायनाया आरो मानोना जिबौ अरोब्लाथ' जों माने जुदि बिस गोनां जिबौ अरोब्ला जोंहा बारा गोबाव जों टाइम थाया माने ओ जोङो बेखौ थाब जुदि देहा फाहामनो हायाब्ला देहा फाहामसालियाव लांनो हायाब्ला जोंहा माने बे जिबौ सौजानाय सुबुंनि जिउखौ फाहामनाया जोबोद ओ खस्थ' आरो थ' जों बेफोरावहाय औ देहा फाहामसालियाव लाङा लासिनो बिदिनो अजा बजा नागिरनानै माने गोबां समखौ जोङो नस्थ' खालामनानै माने जा जिबौ बिस गोनां जिबौ सौजानाय बि मानसिया माने जिउ गोमालाङो आरो औ नोंथां बे ओ औ जों माने बे जि-जिबौ सौनायनि खोमसि फोथायनाया ओरैबायदिनिफ्राय जादों बायदि मोनदों आं नोंथां माने जोंहा जोंनि भारताव बा जोंनि जायगायावनो मोननाय बांसिन माने जिबौफोरानो जोंहा बिस गैया नङा होमबा जों माने बे ओ जों सानो खिन्थु जों सानो गासिबो जिबौआनो बिस दङ होननानै बे जुदि अबेबा मोनसे बिस गैयै जिबौआव सासे मानसिखौ अरोब्ला बेथ' मिथियाना बे बिस दङना बिस गैया औ बे बिस गैयै जिबौखौ अरनाय औ अरनाय समावहाय जेनेब्ला बियो अजाफोर नागिरलाबायसिगोन बिदिनो अजाया जेनेबा बिदिनो माबा माबि जारिफ्लासिगोन आरो जुदि जिबौआथ' बिस गैखाया नालाय बेखौनो जेनेबा बे अजा जारिनायजों हामदों सानसिगोन आरो बे मानसियाहाय।
औ माने बोरैबा माने बिस गैयि औ मिस गैयिआनो अरखाबाय नालाय बेखौ माने बे बेलाय मा होनो जारियाबाबो गाव हारसिंनो हामखागोन जिहेतु माने बैसाज मान सिया जुदि जारिनानैबा मुलि मबा मोनसे मुलि होबा माने बेजोंनो हामदों होननानै बुंनाय जासिगोन आरो माने बेफोर खोमसिफोथ जासिगोन आरो इयो।
औ औ नोंथां बेनो खोमसि फोथायनाय आरो बेनिफ्रायनो जागायलाङो माने बेनि खोमसि फोथायनाया।
औ बेफोरबायदियानो दायना बुथारनाय
औ
हादान बायदि बैफोर हादान बायदि जायगायाव माने बांसिन जानायखौ जों नुनो मोनो। खोनानो मोनो आरो जों माने हादान बाय दि जायगायाव माने डक्टर माने डक्टर फोरनियाव लाङा डक्टर डक्टरफोरबो माने थांलाय फैलाय लामानि उसुबिदा गैयिनि जाहोनाव माने बैसोरो बेबायदिनो गामिफ्राव माने अजानाव नायनायबा मानसिफोर माने बिदिनो खमलायनाया जायो होननानै जों खोनानो मोनो माने हाद
औ औ नोंथां बिदिनो नोंथां। खोनादोंना नोंथां।
औ औ खोनायाखै नामा नोंथां?
औ एसे नै एसे दा खोनाफिनबाय दा नोंथां खोनाबाय नोंलाय खोनाबाय
औ औ औ माने बे खोम मा होनो खोमसि फोथायनाया ओरैबायदि जायो माने माने सन्देह'आनो माने मानसिखौ बुथारो होननाय आरो माने सन्देह'नि जाहोनाव माने नोंगौ खोमा माने सोरबा सासेया माने माने
औ
थाखा फैसा बे धोन दौलदखौ माने लुगैनानै माने गुबुननि सिगाङाव सुनानै होयो आरो माने उमुगा एबायदि माने मा होनो अजा रोंगौ बा मा होनो मायाबा मोनसे खामानि एसे दायनाफोर बायदि बिदि रोंगौ होननानै बुंङो सिगाङाव माने
औ
गुबुन बे सासे बै गुबुन
नंगौ होननानै बुंसिगोन होखार हरसिगोन बेफोरबायदि जानायखौ
औ औ नंगौ नोंथां।
औ
बिदिनो जोंनि औ खोनायासै नोंथां नोंनिखौ
ओ मा होनदोंमोन नोंथाङा
औ औ माने बिब्दिनो जोंनि बर' समाजाव दासिमबो गोबां दङ आरो बिदि खोमसि फोथायनाया। जों बेखौ जोङो दायो लासै लासैनो गारलांनांसिगोन आरो जोङो बे सुबुंफोरखौबो जों बुजायनांसिगोन जाय खोमसि फोथायनाय दङ बेफोरखौ जोङो बुजायनांसिगोन आरो बिसोरखौ।
औ।
औ। दा नोंथां नै जोंना समाबो जाबोबायानो।
औ नंगौ नोंथां।
औ दा जों गुबुन मोनसे टपिक लानानै जों औ औ जागोन दे नोंथां दे।